औ नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ औ नोंथांनो जासिहरग्रोन जाबाय।
औ नोंथां।
दा नोंथांजों आं मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो होननासो फनखौ हरनाय जादों नोंथां। नोंथाङा आंजों सावरायलायनो हागोन ना? औ। अ नोंथां। बिदिब्ला मा होनो बे जोंनि ओ बे दा दासान्दि सोलिबाय थानाय जोंनि आबहावारि जेंनानि सोमोन्दै नोंथां सावरायनो‌‌ नागिरदोंमोन। बेखौ फोरमायनो हागोन नामा? थाङा होननाय मा मानि थाखाय जोंनो दा आबहावाया गुबुनले जादों बेनि सोमोन्दै।
औ नोंथां औ थारैनो। जोंनि आबहावाया गाज्रि जानो थांगासिनो दं बा गुबुंले जानो थांगासिनो दं। जोङो बेखौ सावरायनोबा गोदोनि माखासे मावथाय आरो दानि मावथाइ बेनि सायाव सावरायनो नांगोन। आरो जोङो आबहावा गाज्रि जानाय होननानै बुङोब्ला बेयो मोननै रोखोम बा मोननै जाहोननि थाखाय जायो। जेन' मिथिंगायारि मावथाइ बा मिथिंगायारि जाथाय बा सुबुंनि मावथाइ नङा होमबा नोंथां। दा बे मोननै गेजेरनि मोननैनि मावथायनि सायाव सायाव जोंनि आबहावाया गाज्रि जालांनो हमो बा मिथिंगायारि जाथाय होननानै बुङोबा जोंङो अरनारि अर खामनाय, अरगें बेरफुनाय बेफोरनो नङा होमबा नोंथां। आरो बे बायदिनो जोङो सुबु-सुबुङा मावनायनि जोहैबा सुबुंनि माव मावथायनि सायाव जोंहा बारहावा बा जोंनि आबहावा गाज्रि जानाय होननानै बुंबा जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे माखासे मावनाय दांनाय हाबा हुखा बांलांनानै बेयाव माखासे खाम' मुवाफोर माखासे गेसफोर बा माखासे मिथिंगानि गुदि मुवाफोरखौ फोजोबस्रांलांनाय बा जोबस्रांलांनाय बेफोरनि जोहैनो जोंहा जोंनि आबहावाया गाज्रि जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ।
दा जोङो ओ आबहावा गाज्रि जानाय होननानै बुङोबा जोङो गुदिनिफ्राय सावराय सावरायनो नांगोन बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार आयदा आरो जोङो बेखौ सावरायनायाबो जोबोर गोनां आरो जोङो गासै मोनफ्रोमबो गामि ओनसोल रायजो जिल्ला बेफोराव जोङो ओ मोनसे बयनोबो रों बेनि सायाव रोंगौथि बा मिथिहोनाय जायोबा जोंहा आबहावाखौ संरैखा खालामनो हानायनि मोनसे राहा फैयो नङा होमबा नों थां? दा बेनिखायनो जोङो बे आयदाखौ ओ बे आयदाया जोबोद गोनां दा बेखौ जोङो माबोरै जायो होननानै बुङोबा जोंनि जे ओ दा आथिखालाव नुनाय बायदियै बांसिन जाहाथाय आनो जाहैबाय जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय दा सुबुं अनजिमा बांनायनि था खायनो माखासे गुबुन गुबुन जेंनाफोरा सोमजियो बा माखासे मावथाइफोरा सोमजियो जेरैनाखि जोङो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंहा माखासे जोंनि गोनांथि जे थानाय न' बां ना बायदि बायदि बेफोरो ओ जोंहा माखासे नांगौथिया बांलांदों आरो बे
नोंथां
न' बांनि गोनांथि जानायलाय जोंहा माखासे बिफां लाइफांफोरखौ जोङो दानफायस्रांनो गोनां जादों आरो बे बिफां लाइफांखौ दानफारस्रांनानै बे जायगायाव थाय जोङो न' बां लुनानै थानाय गामि ओनसोल बानायनाय बेफोरो जोंनि ओ मिथिंगानि बिफांफोरखौ खमायहोदों आरो बेबायदिनो जोंनि ओ सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंनि आबादनि गोनांथियाबो बांनायलाय जोंनि माखासे जोंनि ओ आबाद फोथारखौ जोङो फुवारनो गोनां जादों बा आबादनि दिहुनथाइखौ बांहोनो गोनां जादों दा बेफोरखौ बेफोरनि सायाव जोंहा गुवार गुवार आबाद फोथारनि गोनांथि जानायलाय माखासे थाखानाय मिथिंगानि अरनबारि बा हाग्रा बारि जे बिफां लाइफां बेफोरखौ जोङो दानफायस्रांनानै माखासे गुवार गुवार आबाद फोथार बानायनानै ओ गोबां गुवार गुवार आबाद मावनाय जादों। दा बैफोरनिफ्रायबो बिफां लाइफांफोरा खमायलांदों नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
बे बिफां लाइफां खमायनायनि जाहोनाव जोंहा गोबां माखासे जोंनि मिथिंगायारि ओ खहा जादों। दा मानो होननानै बुङोबा जे जों जिब जुनार आरो मानसि दुमसिफोरा हां लानाय अक्सिजेन गेस बे गेसखौ जोंहा बिफां लाइफांफोरा हगारनानै होयो सोरां बिजिरखौ दानायनि जोहै आरो बेबायदिनो जोंनि ओ हां हगारनाय जे कारबडाइ अ अकसाइ गेस आरो मटर गारिनिफ्राय ओंखारनाय जोंहा उखुन्दै जोङो आथिखालावथ' नुनो मोनबाय सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे गोबांथार मटर गारि ओंखारनाय बा बाहायनाय नङा होमबा नोंथां? दा बैफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दै बेखौबो जोंहा बिफां लाइफांफोरानो बोनानै लायोमोन। दा बेबायदिनो ओ कलकारखाना बा इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय जोंहा गनाय माखासे उखुन्दै बा गेस बेफोरखौबो जोंहा बिफां लाइफांफोर बोनानै लायोमोन। दा गोबां ओ माखासे जाहोननि जाहोनाव जोंहा बिफां लाइफां खमायलांनायलाय बैफोर अक्सिजेन गेस हगारनाय आरो कार्बनडाइ अक्साइड बा उखुन्दैफोरखौ बोनानै लानो दा बैफोरो जोंहा खोब खमायलांदों नङा होमबा नों थां? दा बेयाव ओ कार्बन डाइ अक्साइडनि गेस बांलांदों आरो अक्सिजेन जेनासो खमायलांदों जायखौ जोंनो गोनांथार। दा बेबायदिनो बिफां लाइफां बांनाय खमायनायनि जाहोनावनो जोंहा जोंनि जे मिथिंगानि दुंथाइ बेबो बांलांदों लोगोसे अखानि बिबाङा खमायलांदों जायनि जाहोनाव जोङो जोंनि मिथिंगायनि थाजिथाय बियो खमायलांदों दा बेबायदिनो आरोबाव जोङो मख'नो हायो। सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावनो जोंहा माखासे टाउन सहर बायदिफोरा जोंहा बांलांदों दा बैफोराव गारनाय प्लास्टिक प्लुस्टिक ना बेफोरो जोंहा मिथिंगाखौ गाज्रि खालामदों। आरो बेबायदिनो गेसाव गोफोन सेवनाय मुवा गारनाया आरो जोङो बेखौबो मख'नो हायो जे गोबांथार आबाद मावनायलाय जोंहा माखासे आबादफोरा जाबांनायाव जोङो माखासे रासायनारिक हासार एम्फौ फोथेग्रा मुलि बायदि बायदि बाहायनाया जोंनि मिथिंगाखौ खोब गाज्रि खालामदों लोगोसे जोंनि जिउनि जे जोंनि देहा बेखौबो गाज्रि खालामदों नङा होमबा नोंथां दा बेनोसै आरो नोंथां। नों आंनि नोंथांनो फोरमायनो दा नोंथाङाबो बेफोरनि माखासे राहा आरो गाज्रि जानायनि जाहोन बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
हो हागोन नोंथां नोंथाङा जेरै आबहावा गाज्रि जानाय बा मिथिंगायारि खैफोद एबा गुबुननो जानाय सोमोन्दै आं गोबां फोरमायबाय। थिग बेबायदि नांगौ नोंथांनो बैफोरनि राहा लानाय एबा खैफोद जानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदों। मिथिंगायारि बि एबा आबहावायारि खैफोद होनना बुङ्लाथ' जों बेखौनो बुंनांगोन दिनै ना नोंथाङा जेरै मा होनो सुबुं अनजिमा बांनानै बांनाय लोगो लोग जोङो गोबां जाग्रा आदार एबा माने थाग्रा जायायनायनि गोनांथि जायो नोंथां। थिग बेबायदिनो बैफोरखौ सुफुंनो थाखाय सुबुंफोरा गेदेर गेदेर हाग्रामा हाग्रामा दंफां लाइफां हाग्रा बारि खौ दानस्रांनानै दिनै मा होनो थानो जायो थानो हमदों आरो माने आबाद मावनानै जानो हमदों। जायनिनि थाखाय दिनै जोंहा आबहावाया गोबां गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। नङा होमबा नोंथां बेफोरनि थाखायनो दिनै आबहावाया रैखाथि गैया जादों नोंथां। थिग बेबायदिनो आरोबाव मा होनो सुबुं अनजिमाया जोंना बांनाय लोगो लोगोनो ओ गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे दावबायनाय एबा थांनाय थांनाया बांदो बैफोर थांनायाव बाहायनाय जेरै गारि मथर बेफोरबायदिनो गोबां जोब बाहायो नोंथां बैफोर गारि मथर बाहायनायनिफ्राय ओ जेरै जोङो पेट्रल दिजेलनिफ्राय खामनानै गनाय दुङा एबा गारिनिफ्राय गनायथङा बेफोर दुङाया मा होनो ओ गनानै आबहावखौ जोबोद गाज्रि खालामदों जेरै नोङो बेफोर दुङिया गनानै मा होनो अख्रां सायाव थांनानै बारबन्दलाव थांनानै बारबन्दलनि ओ माबाखौ एसे गाज्रि गोहोम खोलैदों आरो बैफोर गोहोम खोख्लैनायनि थाखायनो दिोंनि आबहावाया दिनै गुबुंले जादों। जेरै जोङो मा होनो। सानदु बिदुंनि दुंथाययाबबो बांनो हमदों आरो नोंथां। मा होनो बैफोर दुंखाइनि थाखायनो मा होनो सुबुं अनजिमा सुबुङाफोरा जोबोद खस्थ' मोनदों आरो नोंथां आरो मा बै गुनाय दुङाफोरनि दारिमिन इडासट्रिफोरनि गुनाय दुङानिफ्राय। सुबुङा गाज्रि दामबो जानो हमदों जेरै जोंनाव बिगुरनि बेराम जेरै हां लानायनि बेराम बेबायदिनो गोबां बेमारफोरा जेरै केन्सार बेफोरबायदिया जानो हमदों आरो नोंथां। ओ बेफोरखौ जोङो राहा औ नोंथां बेफोरखौ जोङो ओ मा होनो होबथानांगौब्ला मा खालामनांगौ जों सुबुंफोरा बैफोर दारिमि खारखानानि बानायनाय जदि जिनिसफोरखौ जों जानो ओ दोननांगोन आरो मा जोङो बैफोर गारि म थरफोरखौ जोङो सालायनायखौ खम खालामनांगोन अब्लासो जों मा जोंनाव ओ बै आबहावा गुबुंलेया खम जागोन नोंथां जोङो बैफोर पेट्रल गारि डिजेलनि अ ओ बदलै जोङो इलेकट्रिक गारिफोरखौ जों सालायनांगोन नोंथां इलेकट्रिक गारिफोरखौ बाहायनांगोन जेरै जोङो इपि गारि दा इपि खारदों बेफोरखौ जों बाहायनांगोन अब्लासो मा जोंना आबहावाया रैखाथि गोनां जागोन दिनै जों नुनो मोनो गेदेर गेदेर भारत हादरनि एबा जोंनि आसाम रायजोनि सोहोरफोराव मा होनो अख्रां सायाव सामफ्रोमबो नोगोरनि गुफुर गुफुर थुङाखौ नुनो मोनो एबा गुफुर गुफु र मोनसे थासारिखौ जों जानायखौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां। जेरै जों गुवाहाटि नोगोरमायाव थाङोबा अख्रां सायाव गुफुर गुफुर जोमै रखम ओक्षनुनो मोनो नाथाय बे जोमै नङा बेफोर गासैबो जाबाय गारिनिफ्राय गनाय उखुन्दै आरो दारिमिननिफ्राय गनाय उखुन्दै बैफोर उखुन्दैफोरानो साग्लोबसारनानै बेफोर ओ सोहोरनि ओ अख्रां सायाव गुफुर गुफुरखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो जोङो बेफोरखौ जोङो रैखा थि होनांगोन आरो नोंथा नङाबा जोङो बांद्राय गोबावसिम लागै थांना थानो हानाय नङा। बिदुंनि दुुंथाया बां-बांबाय थानो हमगोन आरो नोंथां आरो आरो दंबावो नोंथां बैफोर जाहोननि था खाय दिनै जोंहा बोथोरा सोलायनो हमदों। नांगौ समाव अखा हाया आबाद आबाद मावनो हाया बेफोरबायदि जानाय नुनो मोनो जेब्ला जोंङो अखा नांगौ जायो अखा हायो अब्ला दसे समावनो गोबां अखा हानानै दिनै मिथिंगाखौ सिलिंखार खालामो। हमलाङो नोंथां जेरै एसे अखानानै दैबाना जानाय नुनो मोनो नुनो मोनो आरो नोंथां ओमफ्राय बिदि दैबाना जानायनि जाउनाव गोबां न'खर न'खरफोरा एबा गामियारिफोरा सिलिंखार जालांनो हमनो ओ नुनो मोनो जानायखौ आरो नोंथां जोंहा मा मोनसे बारहावा गुबुंले जानानै जानानै जाहैबाय प्लाष्टिक बाहायनाय बेफोर प्लाष्टिकफोरखौ बाहायनानै गुबुन गुबुन जायगाफोराव गाज्रि जायगाफोराव गार ओ उदां जायगायाव गारनानै नाथाय जोंनि बेखौ ओ जगारनाय जाया नोंथा बेफोरनि
औ नंगौ नोंथां
बाराहाय गुबुंले जाबाय आरो लोगोसे मा होनो जोंहा उदां जायगायाव मा होनो। ओ जेरै जोङो जिब-जुनारफोर थैनायखौ गारनानै एबा दैफोराव गारनानै जों मा खालामो बारहावाखौ गुबुंले खालामो बैफोर जिब-जुनार जेब्ला सेवोब्ला बेनिफ्राय गोबां मोनामनाय बा गाज्रि मोनामनायफोरा ओंखारो बैफोर ओंखारनायनि थाखायनो दिनै जोङो ओ सुबुं माहारिफोरा ओ मा होनो ओ बेमार आजार जानायखौ हमनो नुनो मोनो आरो नोंथां बैफोर बेमार ओ मैला बुस्थु बेफोरखौ एबा गाज्रि थैनाय जाबोर-जुबोरफोरखौ मा होनो दैसायाव गारो बेफोरदि सेराव गारनायनि थाखायनो दैयाव बोहैलांनानै दैफोराबो गुब मले जानो हमदों बेैफोरनि जाउनावबो जोंना आबहावाया गाज्रि जानो हमदों आरो नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाब जाना फैबाय नोंथांजों आङो आबहावा गुबनलेनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोन्नानै सावरायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां।
औ नोंथां दे होमबा नोंथां दोनथ'नोसै नामा? गोजोननाय थाबाय।
गोजोननाय थाबाय‌।
दे